हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथांआ
हो
खोनादों ना
उम दासो खोनाबाय
औ
नोंथांआबो मोजां खोनाखादों दा औ होमबा जोङो जोंनि बर' समाजावहाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि बागै एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ औ सावराय जागोन
ओ नोंथांआनो खोन्थाग्रोदो नामा नों नोंथांमोनिजोंहाय माबोरै माबायदि जेनोबा ओंखाम गोरलै फोरबोखौहाय फालिनाय जायो बा खुंनाय जायो बेनि बागै एसे
औ आं एसेबां मिथिआ थेवब्लाबो जा मिथि मिथिगौ एसे बुंसै ओ‌‌ बे फोरबोखौहाय जोङो ओ आघोन दानाव आघोन दानाव जानाय जायो नङा होमबा नोंथां बे फोरबोखौहाय आघोन दानाव जेब्ला जोङो आघोन दाननि औ गु थारिकआ सफैयो बे गु खालार खा खालिहाय जोङो बै साननिफ्राय बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो ओ बिदिनो जोङो गासैबो गासैबो गासैनिबो न'खर न'खर जोङो ओ बे फोरबोखौहाय बे गु खालारनिफ्राय जोङो जेब्ला थामजि खाालार ओ बै खाालारसिम जोङो आघोन दानसेआवहाय खुंनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोङो बे फोरबोआवहाय ओ जोङो बायदि ओ जोङो न'खरनि एबो जोङो न' खाथि खाथिनि सुबुंफोरखौहाय लिंनानै बिदिनो ओंखाम गोरलै जालायनाय एबा ओ बिदिनो जोंनि बर'नि ओंख्रि संनानै जानाय जायो जे जेरै
ओह
अनला ओंख्रि अनलाजों औ खायफा खायफा न'खराहाय बेयावहाय औ बेदरफोरबो होनाय जायो दाउ बेदर बायदिफोरबो आरो खायफा न'खराहा बेहाय होआबो आरो औ बिदिनो गुबुन गुबुन रो खोमै बावउनाय जायो खायफा बिबारजोंबो बावनानैहाय ओ फुजाखौ होयो बिदिनो खायफाया बेयावहाय जोङो दासिम बो गोदोनि बायदि ओ बोलि होनानै फुजा बावनायखौहाय नुनो मोनो आरो औ ओ बिदिनो जेब्ला बिदिनो बोलिफोर होनानैहाय फुजा बावनाय जायो अब्ला बे अनला ओंख्रियावहाय ओ दाउ बेदर एबा बायदि ओ बोलि होनाय जा हांसो एबा फारौ बायदिफोर अ बेफोर खौहाय होफानानै संनायखौहाय नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो खायफा बिबा बिबारजों बावनाय न'खरफोराहाय बेयाव ओ बेदर होयो फोरा हाय लाइ मैगं होनानै संनायखौहाय नुनो मोनो आरो अनलाजों लाइ मैगं होनानै संनानै ओमफ्राय बिदिनो ओ न' खाथि खाथिनि सुबुंफोरखौ लिं लिंहरनानैहाय जयै बेओंखा ओंखाम गोरलै जानाय फुजा होनायखौहाय नुनो मोनो आरो
उम
आं नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादिहाय खुङो एसे
उम ओरैनोथ' जों मावोबो मावनानैबो मानि मावनानै मोननाय समफोरावहाय जोङो रंजानानैबो मोजां उम थिग बेबायदि उम बेबायदिनो माने जोंहा ओंखाम गोरलैयाबो आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो होननांगोन। बियो सिगां गोदो गोदायनि फ्रायनो माने माब्लानिफ्राय सोलिबोनाय बेखौ जों मिथिस'आ आरोखि जिखुनु आबै आबौ मोनै समनि फ्राय जों नुबोनाय बायदिबा जेब्ला जोङो दैज्लां दैज्लाङावहाय माइ गायगोन आरिगोन जेब्ला बे माइखौनो जोङो मोनहैगोन अब्ला मोनोब्ला जोङो बे ओंखामखौहाय गिबियैहाय मानिे बयनोबो जाहोगारनाय बा बयजोंबो जाज्लायनाय बे फोरबोखौनो जों खाम गोरलै होननानै बुङो। होनांगोन ओरैनोथ' ओंखाम गोरलै उम सानावहाय माने
जे ओंखामखौहाय जों जाग्रोगोन माइ हानानै मोननानै बेखौनो ओंखाम गोरलै होनगोनथ' दा बेखौहाय उम ओंखाम गोरलै जानाय समावहाय जोङो माने ओरैबायदि नुनो मोनो माने न'खरावहाय सोरबा थैनाय आरिनाय दङब्ला जोङो गिबियावनो बिसोरनो बावउनानै होनाय आरिनाय बे हुदाया जोंनाव दङ। आरो सोरबा ओरैनो गोथैनि नामै जेनेबा लाइफोरावहाय थफ्ला जुनानै गाहरनाय गाह बेफोरो दङ आरोखि सोलिबोयो ओरैनोथ' सिगां समावहाय ओंखाम गोरलै होनबानो मानिे खाथि खालानि न'खरफोरनि गथ'फोर मानि बयबो जाहैलायनाय आरिलायनाय बे हुदाया दंमोन। बेबायदिनो उन्दैफोरा बांसिन मोनाबिलियावहाय बा मोनायाव फाय ओंखाम गोरलै जानाय जायोमोन। बेवहाय उन्दैफ्रा मा खालामोन जेनेबा माइ जिगाबफ्रावहाय रंजानाय आरिनायजोंहाय जिगाबावहाय गेलेनाय आरिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बेबायदिनो
औ औ
जोङो बे गोजां बोथोराव जायो नालाय जोङो हाग्रानिफ्राय बन एबा बन्थ मुराफोर लाबोनानै अर सुनानै बावनो ग्रिद जिरायलायनानै अर सायनाय आरो बेयावनो माने जौ लोंनाय आरिनाय जों बेफोरखौबो नुनो मोनोमोन बेयावनो खायसे खायसे बोराइ जेनेबा बोराय बोराइफोरा फिसौ जानायफोरखौ ज' लानानै
औ
बाथा हानाय आरिनाय जों बेफोरबो नुनो मोनो बे ओंखाम गोरलै फोरनो आरो जोंनिया ओंखामोरलै बेयावहाय जबा ओंख्रिफोर संनाय होनोबा नोंथाङानो बुंलांबाय जे अनला ओंख्रि। थारैनो बे अन ओंख्रिखौ माने फ्रायानो ओंखामफोरोर लै होनबाथाय संखाथारो आरोखि अनला आरो ना गोरलैजोंहाय बांसिन संनाय नुनो मोनो जोंनियावहाय। आरो बे अनलाजों ना गोरलैजों संनायनिबो जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङ जेनेबा नाफोराथ' गोबां बिदै दैयो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंनि आबादफ्राबो जेनेबा गोबां मोजां जानाय ना बिदैफोरबायदि जेरै बुरजा जायो बेफोरबायदि जानायनि थाखाय ना गोरलैखौ जायो। बा जाहोयो होननानै जोंनियावहाय फोथायनाय दं। आरो ओंखाम गोरलै जाहोनायनिबो मोनसे फोथायनाय दङ जेनेबा जोङो
मोनजेनाय माइ निफ्राय जेनेबा ओंखाम जाहोजेननाय बा जाजेननायखौ जुदि बयनोबो जाहोयोबा जोंनि आबादफोरा माने गोबांसिन जायो होननानै जोंनियावहाय फोथायनाय दङ आरो बेनि थाखायनो माने बांसिन जाहोलोलायनाय आरिनाय बेफोरबायदिया जायो आरोखि।
औ
ओरैनो अनलाजों नाजों नि अनगायैबो जोंनियावहाय माखासे ओंख्रिफोर सङो ओेरै थ गान्दाफोर नाफोर बेफोरबायदिनो माने थादुन अमा माने जाय जेखौ संनानै होनो हायो बा हानाय बायदि आरोखि जाय न'खरा माने जेरैबायदि संनानै जाहोनो हायो बेबायदियै गावबा गावनि जेनेबा सुबिदा हानायखिनिखौहाय जाहोनो नाजानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
ओरैनोथ' जोङो। सिगां समावहाय ओंखाम गोरलै होनोबा गोबां माने। मानसिफ्रानो जाद्लायनाय आरिनाय नुयोमोन आथिखालाव नाथाय बेफोरो एसे। खमायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो मोनसे जोङो। ओंखाम गोरलै जानाय समावहाय जे ओंखामखौ जागोन। बेखौहाय जोङो थालिर बिलाइयावसो जाहोनाय नुनो मोनो सिगां समावहाय। बा समनिफ्रायनो थालिर बिलाइयाव बांसिन ओंखामखौ जाहोनाय आरिनायखौ। जों नुनो मोनो। आथिखालावबो नुनो मोनो नाथाय बिनि बादै आथिखालाव माने बाजारफोराव मोननाय। प्लास्टिकनि दिसफोरावहाय आं जाहोनाय नुनो मोनबाय आरो माने एसे एसेल' जायो नालाय। सोरनावबा सोरनावबा मानि बांद्राय बुरजा मानसिनो जाहोला बिदिनो न' खाथिनि न'खरसे न'खरनै बेफोरबायदि। आरो बेफोरबायदिबा माने न'फोरनि थोरसिफ्रावनो फाला फाला जाहोलायनाय आरिनायबो जोंनियावहाय नुनो मोनबाय आरोखि दा ओरैनोथ' ओंखाम गोरलै होनोब्ला। बियो जोंनि न'खरारि मोनसे। फोरबो होननानै जों बुंनांगोन जायखौ जों सिगांनिफ्रायनो। खुंबोदों बा फालिबोदों बेबायदि आरो।
औ।
ओरैनो नोंथांमोननियावलाय जेनेबा। आथिखालावहाय ओंखाम गोरलै जानाय। बा जाहोनाया सोलियोना सोलिला बा सिगां समनिफ्राय आथि आथिखालाव माबायदि सोलायबोदों एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां।
उम।
औ दासिमबो सोलियो बेबादिनो खाथि खाथिनि सुबुंफोरखौहाय जयै लिंनानै बिदि जालायलायनायखौहाय। ओ जोङो गोदो आरो दानि होननानै बुङोब्ला गोबां फाराग नुनो मोनो आरो
उम।
औ जेरै जोंहा। नोंथाङा बुंलानाय बायदि गोदोहाय बिदि ज' ज'यै जाखांनायनि उनावहाय मोनाबिलि समाव। बिदिनो बिबौफोरा फिसौ जानायफोरनो सल'बाथा खिन्थानाय बायदिफोरखौहाय जोङो। आथिखालाव नुनो मोनला आथिखालाव'थ थ' जोङो गथ'फोरखौहाय बांसिन मबाइल आरि नायनानैसो थानाय जों नुनो मोनसै। नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो बेफोर बे हुदाखौहाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनला आरो ओरैनोथ' बिदिनो। गामि मोनसेयावहाय बिदिनो जोंहा बिदिनो ज' ज'यै बे जेनेबा फुजा होलायलायनाया जमा जायो होननानै बिदिनो न'खरब्रै न'खरबा। न'खरबासो बिदिनो ज' जालायलाय नालाय बिनिखायनो एसे। बिदि जालायलायनायावहाय एसे खम जायो आरो आथिखालाव। ज' ज'यै जानाया औ। बिदिनो गोदोहाय बांसिन जे बे ओंखामफोरखौहाय ओंखाम गोरलैखौहाय लायाव होनानै ओ जानाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय जों आथिखालाव बिदि ओ हाथाय बाजारफोराव मोननाय प्लास्टिकनि थोरसि बायनानै मोननाय अ बेयावहाय जानायखौ बांसिन नु नुनो मोनो आरो आथिखालाव औ
औ औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों जोङो सावरायलायनायखौ जोंनि आयदाखौहाय बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ औ दे दे
औ